हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ, नोंथाङा मोजां दंना?
औ मोजांथ'।
औ आंबो मोजाङैनो दं, औ आं कल हरनायनि जाहोना जाबाय जों दा दैज्लांनि बागै एसे सावरायनोसै नामा आबाद मावनायनि बागै? औ औ। अब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होदो।
औ जागोन दे।
औ जों दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जोङो गायनाय फुनायनि सायाव एसे सावरायनोसै औ जेरै जोङो फार्स्टआवनो जेरै जोङो माइलि माइलिखौ जोङो साननै साननै सोमना दोनग्रो नांगौ साफा खालामनानै माइलिखौ जों जावनानै औ साफा खालामनानै बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै सोमनाय जायो साननै आरो जों बेखौ सान साननैनि उनावनो जोङो बेखौ बोखांनाय जायो।
औ
औ आरो बोखांनानै जोङो बेखौ खामसालियाव दोननानै जोङो बेखौ बस्थानिफ्राय बोखांनानै खामसालियाव जोङो बख'नानै दोननाय जायो बस्थानिफ्राय आरो जों बेखौ दै एसे होनानै फेनस जानानै जोङो गाजा बेरनो थाखाय जोङो थालिर बिलाइ बा जों थ' बिलाइ जों खौबनानै दोननाय
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो बेखौ बिदि दोनग्रोनानै आरो जों बे फोथार खौ एसे हेवस्रांनानै लानांगौ जायो खारायग्रोनानै
औ
खारायग्रोनानै लानानै जोङो आगोलनि दिनावथ' जोङो मोसौ मोसौजोंसो बांसिन हालेवनाय नुनो मोनोमोन। दाथ' जों टेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनाय नुनो मोनो।
औ औ औ
आरो जोङो बेखौ खारायनानै जोङो मोसौनिफ्राय मोसौनिफ्राय मोननाय जेरै जोङो गोबोर होनोना औ जों बे बेखौ होनाय जायो आरो बा दाथ' बांसिनानो जेरै जोङो गलाफोरनिफ्राय मोननाय जेरै हासारफोरखौसो बांसिन होनाय नुबोयो। आगोलनि दिनाव बेफोरबायदि होआमोन। जेरै हासा- मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ गोबोर हासारखौनो जों बांसिनानो होनाय नुनो मोनोमोन आरो जेरै जोङो बेखौ ओ दुब्लिखौ खारायखांनायनि उनाव जेरै जोङो गोबोर होखांनानै जेरै जोङो बेखौ जोङो फोमोन -फोमोननांगौ जायो।
औ-औ नंगौ।
जोङो बेखौ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ जेरै माइलिखौ जोङो जेरै सा- सारनानै होनाय जायो आरो
फोमोनखां उनाव
ओ ओ।
आरो जेरै जोङो ओ मा होनो ओ बेखौ-बेखौ मास मोनसे बा बारा दिनबो नाङा जेरै जोङो बे खोथियाखौ खुनो। थाखाय दानाथ' जेरै हासार हासारफोर जोंनो खोथियाफोराबो जौवो नालाय औ।
दा अ नोंथां- नोंथांमोननि ओनसोलाव दा ओरैनो मा-मा माइनि आबादखौ मावनाय जायो?
दाथ' गोबां गोबां रोखोमनि माइ ओंखारबाय। जेरै ओ खरमा माइ होननाय दङ अन्जना माइ
अ, अ।
ओ रन्जित माइ गोबां रोखोमनि माइ दङ जेरै जोङो माइब्रा, जोसा बेफोरखौ जोङो बांसिनानो गायनाय जाया आरो
ओ दा नोंथां ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा नै नैबे दैज्लां समाव माइ आबादखौ खेबसेल' मावो ना खेबनै मावनाय जायो?
औ नोंथां जेरै ज -जोंनिथिंथ सोरबा सोरबि खेबनै मावनाय जायो।
औ दा बिदि बिनो अ जों मिथिं जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो उम फास थायम माने बैसाग गुनि ओ दै गोलैनाय लोगो लोगोनो जों खोथियाखौ खालामग्रा रेडि खालामग्रालाय माने खोथिया नोंथाङा ओ माइलिख होननाय बेसादखौ मिथिगोन ना मिथिया माइलिखौ ख सिनायो ना सिनाया
औ आं सिनाया नोंथां
दा दि दानिदि एसे सिगां खोथा बुंलांबाय माने बस्थायाव खोथियाखो सोमनानै दोनो होनना अह गोदोनि गोदो दानियाथ माइलि ख होननायख माइलि ह होनना बुङो माइलि खखौ गोबांदंमोनलिया दानिया बस्थायावनो सोनो सोमो दारमाने ओ गोदो थारमाने जो-जोंनि जे उन्दै उन्दै समाव आरो बे माइलि खहोननायाव सोमोमोन थारा थारि माने माइलिखौआ माबायदिमोन होनोबा नोंथां औवानि खाथि फिसा फिसा हेबनाय दोङो
औ औ औ
खाथि फिसा फिसा हेबनानै जिं जिं जिगाब होनानै गैया हाय माइखौ सोनानै दोनोमोन
औ नंगौ थारैनो
बेखौ सोनानै दोनोबा माइनि बिदानखौ आरो माने माइनि जोलैखौ बेनि उनाव बे माइनि जोलै बे बे-बेजोंनो बस्थायाव सोस्लायलासिनो बेजोंनो दैयाव सोमना दोननाय जायोमोन आरो
औ नंगौथारनो खायफा खायफा बिदिनो खालामो जोंनिथिंबो मानोना सोरबा सोरबि बिदिनो खालामो मानो जोंनिथिं दा बां फ्रायानो खालामनाय जाबांला
औ दा बे माइलि खनि आ हस ह हजोंनो सोमनानै सानसे साननैजों हरनैस सो दोननानै माने बोखांनाय जायोमोन आरो बिदिनो अ माने माइखौ उनाव ओइ थास' लाय बा थालिर बिलाइफोराव दोनबाय हरसेसो बेनि उनाव जों सिगाङैनो खालामखाना लानाय जायखौ खोथियाथिलि होननानै बुङो बे बे बे खो खोथियाथिलियाव खोथियाखौ फोनाय जायोमोन आरो जेला बिनि उनाव बेनि उनाव माने खोथियाया जौवो माने ओ दान मोनसे बा दान मोनसेनि एसे बारनानै खोथियाखौ फुनाय जायो आरो
औ नंगौ
फुनायनि उनाव जों माने
आरो जोङो दैज्लां दैज्लां होनोब्लाथ' दाब थ' गोबां माइफोराबो जेरै गायबा गायब्लाबो जेरै दैफोरजोंनो लोमसाव जोबनाय जादों आरो गो गोबाङानो लस जादों दा दैज्लां दिनाव आरो बुङो थाङाब्ला ओ जोङो गोबां गोबां रोखो रोखोमनि माइबो गायनो हायो जेरै जेरै जोसा माइब्रा ख थ' जोङो गायनायानो जायो बांसिन मानोना जोङो माइब्राखौ फिथा जानो थाखाय बांसिनानो गायनाय जायो
औ औ दानियाथ' बांसिनानो बुंनो थाङाब्ला खेबसेल' मावो नङा थां दैलांनि समाव आबादखौ आरो दा गोदोबा आरो ए गोदो माने खेबनै मावनायखौ नुयोमोन दा उम ए नोंथाङा दहाय एसे सिगांयावसो बुंलांबाय हरमा माइ होननानै ह हरमा माइ खौ सिगाङावनो जों बेस बैसागोनि माने एसे उनावहाय खरमा माइखौ गायनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय अ खायसे खायसे आरो मा होनो आसु माइखौबो फोबाय फोनायखौ नुयोमोन आरो बेखौ फोयोमोन आरो जाय जाय माने गोथौ जायगा बेहाय बे माइ फोनाय जायोमोन आरो फोनाय जायोमोन बेनि उनाव ओमफ्राय उम मा खालामामोन दा नैबे समाव आ नैबे दा नै बायदि समाव हानानै थारमाने लांनायखौ नुयोमोन आरो बिनि उन नावहायसो माने अ बे आसु थिलिखौ एवनानै आरो फिन माने गायफिननायखौ नुयोमोन आरो गोदो औ गोदोथ' ट्रेक्टरबो गैयामोन मा-माने
औ जेरै आसुखौ गायनो थाखाय जेरै जोङो बिदिनो फोना दोनो नालाय बे रान हास्रावबाबो जेरै निहिर फोरजोंनो एसे ओ फिथाइ थायोमोन आरो जेरै जौनानै औ जोंनिथिंबो बिदिनो खालामो जेरै आसुफोरखौ गायब्ला
औ औ बिदि आरो दा
उम उम दाथ' गोबां माने खम जाबाय आरो बिद
औ खम जाबाय औ
आरो माने नांगौ बायदि दा मोसौ हालिबो ओरै गैला नालाय आर ओ ट्रेक्टरफोरखौबो बयनिबो न'खरावथ' ट्रेक्टर थायाना बयनिबो न'खराव ट्रेक्टर थाय-थायैनि जाहोनाव थारमाने नां गौ समाव ट्रेक्टरखौबो मोना नालाय बेखायनो खेबसेबो जाया उम उम खेबसेखो सेल' मावनायखो जों नुयो आरोना बिदि आरो दा बिनि उनाव उम मेसेंआवबोथ' मावो माइ आबादखो नङा होमबा नो
औ नंगौ थारैनो दाथ' जोंनो खो दैज्ला दैज्लां बायखांनायनि उनाव जेरै माइफोरा फि दाय जा फिथाइ ओंखारनानै मोननो हमो जेरै जोंनो ओ मानसिफोरखौबो नांलायला जेरै माइ हाग्रा मेसिं माइ ना रा मिसिं गोबाङानो ओंख
अ अ अ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव उम बै मेसेंनि माइ मेसेंनि माइखौ मावनाय नुयोना नुवा बा मावनाय जायोना जाया?
है जेरै जोङो मेसेंनि माइखौ बांद्राय ओरै नुबाङा। गुबुन गुबुनाव नुनाय जायो आरो
औ अ अ दा जोंनिथिं मावो। बेखो आबादखौ माने उमहो उम बुंनो थाङोबा दैनिबो सुबिदा नांगोन। थ' बे आबादखौ मावनो थाखाय माने जाय जायगायाव दै ओ सोनो हानाय बा दै दैखांनो हानाय
औ जेरै जेरै सेल'फोर जों बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ बिदिनो माने बांद्राय नङाबाबो न'ख खरसेयाव अ थाम ब्रै बिगाखौ मावो आरो माने बांद्राय मावना लायोबा थाय अ खस्थ'आबो बार रा आरो बोथोराबो थान्दा जायो नालाय बै समाव आरो माने बै समाव मेसें बोथोराव जोंनि मोसौ बोरमाखौबो हगारसारना होनाया एसे बारा जायो नालाय।
औ नंगौ।
बेराबो होग'नो हाया। बे बे ओंखायनो बेखिनिखौ मावो आरो उम उम उम दा बे आबादखौ माव मावनो थाखाय दैनि सुबिदा नांगौ आरो जोंनो दा बिदिनो ओ जाय जायगायाव दै दैखांनो हानाय बा दैमा बा दैसा थायो। बेनि खाथियाव मावनाय जायो आरो नङाबाथाय जाय जायगायावहाय माने उम सलारजों दानिया दै बहरनो हानाय सुबिदा बानायगोना
औ नंगौ सलारजोंनो बांसिन दैखौ दिहुनो दाना।
बेखिनि बे दै बहरनो हानाय सुबिदाखौ नायनानै बे आबादखौ मावनाय जायो आरो नों नोंथांमोननिथिं बे माइखो ओरैनो मा माइ होनो जोंनिथिंथ' इरि माइ होनना बुङो। जायगा लायोना जायगा गुबुन गुबुन माइखो नामफोरा बेलेग बेलेगखोमा उम
औ जेरै आंथ' बारा मिथिया जेरै गोबां गोबां रोखोमनिबो होननो हागौ दाथ' आंथ' मोनथिथ'वा नोंथां।
औ औ एरि होननानै बुङो ओमफाय जायगा लायना जायगा ब बख माइ होननानैबो बुङो आरो।
औ नंगौ।
सेंङाव मावनाय ओ माने माइ आबाद खो बिदि आरो नोंथा। उम दा अ ओरैनो दा दैजलां बोथोराव मा मा गायो होनदों नोंथांङा?
औ जेरै आबादनि बागैना?
अ अ मा नङा दैज्लां बोथोराव मा मा माइखौ गायो होन्दों नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ जेरै जोंनिखिथ' बेफोरखौनो जेरै आसुमाइ बेफोरखौनो बायदिसिना जोसारा माइब्रा रनजित माइ बे गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो आरो। औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाथ'नोसै नोंथांजों उनाव सावरायसिगोन।
औ औ
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।